हेल'।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
औ ओमफ्राय नोंथाङा बे समाव आंनो फन हरनानै। आन्दो माफोर खोथा सावरायनो गोनाव दंमोन नामा नोंथां।
औ औ नोंथां आं नोंनो माने बे समाव कल हरनायनि। जाहोनानो जाहैबाय आं नोंजों माने जोंनि दोरोङारि ओंख्रि माखासे ओंख्रिफोर दं नालाय बेनिनो मादाव। नारजिजों अमा बे ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो आं बेनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सुंदुयै सावरायनो सानदों नोंथां।
नंगौ नामा नोंथां अब्ला नोंथाङानो आं फोरमायग्रो जोंनि दोरोङारि नारजि आरो अमा बेखौ माबोरै संनाय जायो बेखौोंथां गिबियावनो फोरमायग्रो आंबो नोंथां
जोंनि मोनसे दोरोङारि एसुननि सायाव फोरमायथिनोसै।
औ औ नोंथां औ जोंहा गिबियावनो। नारजिजों अमा संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो अमानि गोनांथिसो गोरागोन। जेनेबा अमाखौ नोंथाङा गोरान फोरानना दोननायबो लानो हागोन नोंथां। नङाब्ला नोंथाङा बेखौ थाजा थाजा। बाजारनिफ्राय बा हाथाइनिफ्राय लाबोनाय बेखौबो लानो हागोन। बेनि उनाव जोंनो मा नांगोन नोंथां फाथो। जिखिनि फाथो बेनि फाथो बिलाइ। बेखौ जोङो फोराननाय बेखौ माने गोबाव समनि फोरानना दोननाय जोङो बिनि बिलाइ। गोरान जोंनो बेखौ नांगोन आरोना ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बे फाथोनि बिलाइ गारनायखौ नांगोन जोंनो बेनि उनाव मा खालामनांगोन जोङो। मा नांगोन मा नांगोन जोंनो खारदै। जाय खारदैखौ जोङो बिदिनो थालिर मादा बिदि माबाफोरफोरखौ सावनानै जोङो मोननाय जायो आरोना बे। बे जोंनो खारदैखौ नांगोन बेनि उनाव जों मा। खालामनांगोन बे नारजिनि जिखिनि बिलाइ गोरान बे नारजि गोरानखौ जोङो। माने दैयाव सोमनानै लायो आरोना नोंथां सोरबाबा हरसो सोमो। सोरबाबा साथ दसे सोमनानै सोरबाबा आरो दैयाव गुदुं खालामना फुदुंनानै। सोमनानै लायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
खिनियानो जा माने जोङो गिबियावनो बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै लाबाय दैयाव सोमना लाखानानै जोङो बे नारेंखौ जोङो दैनिफ्राय बोखांनानै दोननाय जायो आरोोना दसे दैखौ जोङो मोजाङै दैखौ हर होजोबबाय आरो ना नोंथां
औ औ थाब
बेनि उनाव जों मा खालामनाय जायो जोङो मोनसे अराव बा गेसाव बिदिनो अर लगायनानै जोङो नारजिखौ माने खारदै बेयाव माने दै ग्ल ग ग दै ग्ल ग ग्लब फुदुंनानै बेहाय नारजिखौबो खारदैखौबो एखेल' गेमनाय खनसेयावनो जमायैनो होदेरनाय जायो आरोोना बेखौ जोङो मा खालामनाय जायो नारजिजों खारदैजों मोजाङै गलायनानै गोदौनो होयो आरोना जेब्लासिम बियो दोफु दोफु दोफु जाया बेखौ माने जोङो बिदिनो फुदुंबाय थानानै गोबाव समसिमहालागै जोङो फुदुंबाय थानांगौ आरो ना फुदुंबाय थानानै मा खालामनांगोन जोङो बेखौ दुफु दुफु माने जोङो सागंजों सागंजों साग्लिबाय थानानै जोङो जिखिनि जि नारजि बेखौ जों मोजां गेब्लेहानै लाजोबगोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
गेब्लेहोना लाजोबनानै मा खालामगोन। जोङो बेराफारसेथिं आरो मा खालामगोन अमा जिखिनि अमा बेदर। बे अमा बेदरखौ जोङो मा खालामगोन। सारायाव आरोबाव फिन खनसेबाव बिदिनो थाव सामब्राम मस्ला मस्लि माखासे होनानै जोङो बे बेदरखौ जों एवफ्रामगोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
माने मोनलायजासे एवा माने खावसेल एवगोन बेखौ जोङो बिदिनो एवफ्रामना लानानै जों दाबसे जायगायाव दोनथ'गोन आरोना बेनि अ जागोन जोङो बे जों नारजिजों जिखिनि खारदै बेखौ जोङो गोदौ होनो होनो थाखाय दोनबाय थादोंमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
बे नारजिखौ जोङो मोजाङै एवग्रोनानै बे नारजिया दुफु दुफु जादोंना जायाखै खारदैया मोजाङै नांदोंना खै बेखौ जोङो मोजां नायनानै माने बेखौ फुन खनसेबाव आरो दोफु दुफु खालामनो थाखाय जोङो सागंफोर बिदिनो एरनानै मोजाङै खालामनानै लाबावगोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
बेनि उनाव जों मा खालामबावगोन आरो बे जिखिनि अमा बेदर आरो बेखौ जोङो एवनानै लाया होमबा नोंथां बे
एवनानै लानायखौ जोङो मा खालामगोन आरो जोङो जिखिनि जोङो खारैजों नार्जि जिखिनि दोफु दुफु गोदौ होबाय थादोंमोन। बे माने ओंख्रियाव बे अमा बेदरखौ जोङो गारसनगोन आरोना बा होसनगोन जोङो। बेखौ जोङो होसननानै आरो फिन खनसेबाव मोजाङै माने अमाजों खारैजों नार्जिजों माने मोजाङै गलायनाय बायदि जों बेखौ मा खालामनाय जागोन मोजाङै एग्लुंनानै होनाय जागोन आरो ना। बेयाव जोङो मोजाङै नांगौ रोखोमनि संख्रिफोर माबा फोर होनानै जोङो मोजाङै होनानै लागोन आरोना बिनि उनाव जोङो बिदिनो बेखौ गोबाव समनि थाखाय खोबहाबनानै दोनगोन बा लादाङै दोननानै जोङो बेखौ मोननो थाखाय हगारनानै होनाय जागोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
बिनि उनाव जों मा होन मा खालामगोन जेब्ला बे नारजिया माने मोनबाय बा जाजानाय जाबाय बा दोफु दोफु लाथा लाथा जाबाय अब्ला जों बेखौ माने बिदिनो साखिनायनो थाखाय जोङो हानहरनानै एसे साखिनायनानै जोङो लानाय जागोन साखिनायनानै जेब्ला बेयाव संख्रिफोरा खारदैफोरा जेब्ला मोजाङै नांबाय अब्ला नों नोंथाङा मा जाबाय बे नारजिजों अमा बे ओंख्रिखौ नोंथाङा मोननो हाबाय आरो ना। बा जाजानाय जाबाय थिग बेबायदि आरो नोंथां बे जोङो बे नारजिजों अमा बे ओंख्रिखौ जोङो मानो गि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा जिखिनि सारादु बेहाय जोङो गोबां होबोनायखौ नुनो मोनदोंनो आरो नोंथां बे नारजिखौ माने। बे नारजि ओंख्रिखौ जोङो जाय माने सुबुङा थैनानै थाङो बे नारजिखौ माने बेखौ माने बे सारादुआव होनाय जायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो माने जेब्ला सासे मानसि सुबुङा थैयो बे सुबुंखौ जोङो जेब्ला गारनो थाङो बा फबनो बा सावनो थाङो बे सुबुंखौ। जेब्ला बेखौ जोङो सावनानै गारखांनानै फैयो अब्ला जोङो न'आव फैफिननायाव बे नारजिखौ अरनाय लानाय जायो आरो ना अब्लाथाय जोङो बे सुबुंजों सोमोन्दो गारबाय होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरोना। नोंथाङाबो बेनि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानदों नामा नोंथां?
औ नोंथां जे आं नोंथांनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि बेनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों। जोंहा अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय गिबियाव जोंनो मा नांग्रोगौ माइरं नांग्रोगोन आरो नोंथां। जोंहा माइरंखौ नोंसा न'खराव बेसेबां सुबुं दं बेनि सुबुंखौ नायनानैसो जोंहा माइरंखौ लानाय जायो। बा न'खरनि अनजिमाया साबा बा साब्रै बेयाव जोंहा ज' खालामनानै माइरंखौ लादो। बेनि उनाव माइरं खौ लाखांनानै जों गिबियावनो माइरंखौ सुनानै लाग्रोनो नांगोन आरो नोंथां।
ओ।
औ माइरंखौ सुना लाग्रोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जिबा आरो नैजि मिनिट समनि थाखाय बे दैयावनो सोमनानै दोनगोन। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ जे सोमना दोनखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला माइरङा रुइबाय अब्ला जों बे माइरंखौ बोखांनानै लासिगोन। बोखांनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ उलार गाहेनजों देनाय जायो बा बा उलाराव जोङो बे गाहेनजों देनाय जासिगोन। देनायखांनायनि उनाव जोङो बे खौ मोजाङै दुफु दुफु गेब्लेहोनानै जों बेखौ गुन्दै खालामनाय जायो आरोना नोंथां। जुदि नोंथांनाव ओ उलार गैयाबा जोङो बेखौ दिंखियावबो देनाय जायो बा सियावबो दैेनानै जों बेखौ गेब्लेहोनो हायो आरोना नोंथा मानो होनोबा बेयो गोबां बिबांनि नङा जाहैबाय नालाय। थिग बेबायदिनो जोंहा आथिखालाव बिगियानारि आदबखौ दिहुनजानाय जोंहा ग्रेन्डार मेसिन दं। बे ग्रि-ग्रिन्डार मेसिनजोंबो जोंहा बेखौ दुफु दुफुयै ग्रिन्डार खालामनानैहाय जोङो मा खालामनो हायो अन गुन्दै खालामनो हायो आरोना नोंथां। जे माइरंनि फ्राय जानाय गुन्दैखौ जोङो अन गुन्दै होननानै बुङो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ आं जे अनगुन्दै खालामना लानायखौ बेखिनियावानो दोनथ'ग्रोनोसै। बेनिफ्राय आङो बेजों माखौ जागोन बेखौ नोंथाङा गिबियावनो सानना लाग्रोनांगोन। आं बेखौहाय मा न'नि दाउजों संनो सानदों आरोना नोंथां।
औ औ औ।
न'नि दाउजों संनोबा गिबियावनो जोङो न'नि दाउखौ नोंथाङा गिबियावनो हमनानै दोनखानांगोन आरोना नङा नोंथां नङाबा न'नि दाउआ जेखे मेखै थांथिंलाबायायो नालाय मोना बो जानो हागौ। बेनिखायनो हमना लाखांनानैहाय बुथारना लाग्रोदो। बुथारखांनायनि उनावहाय बेखौ दै गुदुङाव सोमनानै बेनि गां माखाखौ बुखुनानै लाग्रोनो नांगौ आरो। गांखौ फुना लाखांनायनि उनावहाय बेखौ एसे सावफ्रामनानै लानांगौ जाहा ते बे दाउनि मोदोमनाया फैयो बेनि थाखाय। सावफ्रामखांनायनि उनाव जोङो बे दाउखौ मोजाङै सुनानैहाय थांगोनाव सिखाजों गोदानो नांगौ आरोना नोंथां। बेखौ बेदर गोदानो नांगौ। बे बेदर गोदानायाव बेनि माखा से ना-नाङै मुवा बुस्थुफोरखौ बा बेसादफोरखौ जोङो गारनो नांगौ आरो नांनाय बुस्थुफोरखौ लाखिनो नांगौ आरो। बेबायदि खालामखांनायनि उनाव जोङो बे दाउखौ जोंहा सुवाबालानो दाइरेक्ट माने मोजांखाबा जोङो बेखौ एवनो हासिगौ आरोना नोंथां। बेखौ एवनो थाखाय जों गिबियावनो अर जरायना लाग्रोखांनायनि उनावहाय बेखौ साराय जाननानै साराया जेब्ला दुङो अब्ला बेयाव थाव गुबैखौ होनानै बे याव सामब्राम होदेरनांगौ थाव गुबैया जेब्ला दुङो अब्ला सामब्राम होखांनाय उनाव जोङो बे दाउ बेदरखौ होसननानै बेयाव संख्रि हालदैफोरखौ होनानै एवबाय थानो नांगौ आरो ना बेखौ जोङो मा मोनजासिम एवनो नाङा। मानो होनोब्ला जों बेखौ एवफ्रामनोल' नांगौ आरो ना नोंथां। जुदि बेखौ जों मोनजासिम एवो अब्ला जोंहा बे दाउनि जे सुवाद बा गोथावथि बेयो मोदोमनाया थाहैयाबो जानो हागौ बे अनला ओंख्रियाव। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ एसे एवफ्रामनानै लाग्रोनोसै ओमफ्रायहाय आंङो अन गुन्दैबा अनलानि फारसे फैफिननोसै। जोंहा अन गुन्दैया जाखाबाय बेनि थाखायनो जोङो मा खालामनांगोन जोङो अर जरायनानै बे सारायावहाय दैखौ जोङो फुदुंना लागोन होनो नांगोन आरो जेब्ला दैया गुदुं जायो अब्ला जोङो बे अन गुन्दैखौ आखाइजों फ्रि फ्रि होनानैहाय बेखौ खोस्लिजों एरै एरै होनांगौ जाहाथे बेयो अन गुन्दैया लाथाखाया बा लुद्रा खाया। जुदि नोंथाङा बेबायदि फ्रि फ्रि होआलासिनो खेबसेनो लखबना हरोब्ला बे मा जागोन लाद्राखागोन बा लाथाखागोन जाय जोङो अनला ओंख्रि जानायाव माने एसे उसुबिदा नुगोन आरो ना नोंथां माने अनला ओंख्रियानो जानाय नङा बे लाथासो खाना थागोन। लद्रा लद्रानो बेनि थाखाय बे फ्रि फ्रि होनाय आदबखौ बाहायनांगौ। बिदि होखांनायनि उनाव बेहाय जोङो संख्रिफोरखौ होनानै बा संख्रिजों लोगोसे हालदैखौ होनानै लानांगौ। बेबायदि होखांनानै उनाव दानदिसे सम बेयो गुदुं जाबायबा गोदौहां जाबायब्ला बेहाय जोङो खारैखौ होसननो नांगौ आरो नोंथां खारैखौ जोङो नांनाय बायदि रोखोमनि होनो नांगोन। जोंहा दोरोङारि ओंख्रि होनबा खारै ओंख्रि थाफाथारो आरोना नोंथां जुदि नोंथा खारै ओंख्रि गैयाब्ला खारैनि जायगायाव नोंथाङा मा खालामनो हागोन सदा जे जों हाथाय बाजाराव बायनानै मोनो सदा बेखौबो नोंथाङाबो बाहायनो हागोन आरो। बेबायदि होखांनायनि उनाव जोङो दान्दिसे सम बेखौ खोबनानै दोनगोन। खोबनानै जेब्ला बेयो मोजाङै गोदौयो अब्लाथाय जों बेहाय जोंनि एवनानै लानाय बा एवफ्रामनानै लानाय दाउ बेदरखौ बेहाय हरनो नांगोन। हरखांनाय उनाव जों बेखौ दान्दिसे सम मोजाङै गोदौ होनानै लाबाय थानांसिगोन आरो नोंथां। गोदौ होखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो गेजेर गेजेर एरलाय आरो खोबलाय खालामनानै बेखौ नैजिबा थामजि मिनिटसिम जों सम ओ गाव हारसिंनो मोननो थाखाय एंगारनानै होनांगौ। जोङो अरनि बिबांखौ मोजाङै नोजोर होबाय थानांगोन आरोना नोंथां ‌। थिग बेबायदिनो मोजां जायोब्ला जोङो जोंनिफ्राय गंगार दुन्दियाखौ बेखौहाय जोङो होनो नांगोन जाहाथे ओंख्रिया गोथाव मोनदोमो आरो बेनि थाखाय। थिग बेबायदिनो जोंहा बर'नि दोरोङारि अनला ओंख्रिखौ ओ उनावहाय जानो हानाय जाहैसिगोन आरो। जोंहा बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि आरो जे गंगार दुन्दिया बे मोननैबो जोंहा जि आइ टेग मोननो हानाय मोनसे ओ जोंनि बर' हारिनि जामुं आरो। जायखौ जों जिअग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन महराव मोननो हाबाय। थिग बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोंनि बर'नि दोरोंङारि हाथासुनि खुरनायावहाय बाहायनाय जायो आरोना नोंथां बे अनला ओंख्रि गैयाबानो दोरोङारि हाथासिनि खुंनाया जाफुंङा होननानै जोङो फोथायनाय दं आरो। थिग बेबायदिनो जोंङो अनला ओंख्रिखौ मुला गुन्द्रु बिदिनो औवा मेवाइ बारसिखि बिबार लन्थि मैगं बायदिसिना आलु बिदिनो जोंहा बेफोरजों जानो हानाय जायो आरो ना नोंथां जे नोंथांथिं अनला बे फोरमायथिनाया एसेनोसै नोंथां अब्ला जों दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां समाबो जाबाय।
ज
खोनादोंना नोंथाङा आंनि बुंनायखौ?